औ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादो नोंथां।
अब्ला दा नोंथांजों औ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां बेनि थाखायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
औ औ
सावरायजागोन ना नोंथां?
औ
औ अब्ला सावरायजायोब्ला दा जोंहा बर'फोरनि मोनसे फोरबो मागो फोरबोनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ सावरायजायो नोंथां।
औ औ अब्ला आङो मागो फोरबोनि सोमोन्दै जोंनि जायगायाव माबायदि ओ सोलियो एबा माबायदि मागो फोरबोखौ खुङो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो सानदों आं नोंथांनो।
औ दे नोंथां फोरमायसाय।
दा जोंनिथिं ओ बर'फोरा मागो फोरबो खुंनाय हिसाबै जोंथिंबो बर'फ्रा मागो फोर्बोखौ खुंनाय जायो। बिदिनो जोंहा। पुस दाननि जोबथा साननिफ्राय जोंहा मागो फोर्बो खुंनाया। जागायो होननानै बुंजायो मानोना बै सानखालि जोंहा ओ गामिनि सुबुंफोरा जोङो लावखार ओंखाम जानाय मोनसे हाबाफारि लायो गासिबो ज'नो। बेयाव मोनसे न'सा न' लुनाय जायो जायखौ जोङो बर'आव मा बुङो बेखौ थ' मिथिला ओ जों बेलागुर होननानै बुंनाय जायो आरोना। बेखौ जों बे न'खौ लुनाय जायो आरो बे न'खौ हरआवनो सावनाय जायो एबा पुस दाननि जोबथा सान जोबखांनानै ओ जेब्ला मागो दाननि एबा माग दाननि गिबि सान बेखालि जोंहा बै लुनाय जा बेलागुर न' बेखौ सावनाय जायो। बेखौ जोंहा ओरैनो दुगैयालासे सावनाय जाया जोंहा। दुगैनानैसो सावनाय जायो बेखौ माने फुङावनो जेब्ला दावउमा-दाउसा जिब-जुनारफ्रा सिखारा बै समावनो। सावनांगौ होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। मानोना बेफोरो नुयोब्ला सुवा जायो एबा बादुवा जायो होननानै। जोङो फोथायनाय मोनसे दङ बेनिखायनो जोंहा ओ फुङावनो सावनायखौ नुनो मोननाय जायो बिदिनो मोनानि थाम रिंगा। ओ थाम मो थाम-थामजि रिंगा बेफोरबायदियाव जोंहा बेलागुरखौ सावो आरो बेयावनो जोङो उम अर सायनायखौबो जों नुनो मोननाय जायो। ओ सावखांनानै दसे। ओमफाय बिनिफ्राय जोंहा मागो दाननि गिबि सानखालिनो फुङावहाय जोंहा मोसौ-मोसा खाखांनानै एबा खायिनि सिगाङावनो। जोंहा बारियाव थानाय जा। बिफां-लाइफां बेफोरखौ जोङो जिगाबजों खानायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि जाहोनानो जाबाय जायफोर फिथाइ थायग्रा बिफां बेफोरो जेनेबा फिथाइ बुरजा थायथों एबा द'-दंफांफोरा दा गाज्रि जाथों। बेफोरखौ फोथायनानै जोङो बैखालि बे जिगाब खानाय हाबाफारिखौ मावो आरोना नोंथां। आरो बेबादिनो जोंहा बाख्रि। लिरखननायबो जायो बाख्रि लिरखननाय माने जोंहा न'खौबो जोंहा गोबोरखिजों लिरख'ननानै लानाय जायो।
औ।
ओ बेखौ मानि थाखाय लिरख'नो बिनि जाहोनखौ एसेबां गोथौयै। आं मोनथिया। नाथाय बिनि मोनसे मिनिं-मिनिं दं होननानै आं मोनथिनो मोनो आरोना। दा जोंहा बेफोरबायदिनो मागो फोर्बोनि सेथि सानखालि फुंनि हाबाफारिया बेबायदिनो थाङो। आरो जोंहा ओ दसे समनि उनावनो जोंहा। ओ बाथौआव। बाथौआरिफोरा बाथौआव आलारि बाथि सावनायखौ जों नुनो मोनो। जायो दुगैस्रां लोबस्रां बयबो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो गोथै बावनायफोरखौबो जोङो बेखालिनो मावनाय जायो गोथै सि बावनाय होननानै बुंनाय जायो जों। थिं मानोना थैना थांनाय न'खरनि सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बै सानखालि जेनेबा बिसोरनो मागो दमासिनि जाग्रा जा फिथा सावनाय जायोना जोंहा बर'फोरा बेफोरखौ गोथै सुबुंफोरनो बावनाय जायो। आरो बेबादिनो जोंहा फिथा बावनायजों लोगोसे जोंहा जाग्रा-लोंग्रा मुवा-बेसादफोर। बावनाय जायो जेरै- जोंहा ओंखाम, बेदर, ना। ओ एखनब्ला-एखनब्ला जौ लोंग्रा सुबुं बा जौफोरबो बावनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंहा बै सुबुं बुङा मा माखौ जायोमोन मा माखौ लोङोमोन बेफोरखौ ओ एफा-एफा बावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंबो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर हाबाफारिखौ मावबोनो मोनदों एबा जोंबो गोदोनि जोंनि न'खरनि जा आबै आबौ बिसोरनो बावबोनायखौ जोंनो बावनो मोनदों दा बेफोरबायदिनो जोंहा फुंनि हाबाफारिया बिदिनो बारग'लाङो बिदिनो जोंहा मन्दिराव आर'ज जायो से थारिख खालि
औ
बेफोरबायदिनो जोङो मन्दिराव थांखांनानै जोंहा नै थारिख खालि सफैबाय जोंहा फिथा जानाय सान मानोना से थारिख खालिबो जायो जोंहा जानाया होमबाबो नै तारिखनिफ्राय गामिनि मानसिफोरा फिथा मागिथिंना जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना जोंनि ओनसोलाव मानोना बै बैनि न'खर बैनि न'खर थांनानै गामिनि सुबुंफोरा एबा गथ' गथ'फोरा फिथा मागिनानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नों थां आरो बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दं बे जोंनि ओनसोलाव जे मागोआव लावदुम फिथा जानो मोना होननानै मागोआव लावदुम फिथा जायोब्ला मोसौनि बिखुंआव दुमालु जायो होननानै फोथायनानै जोंहा बै मागो फोरबोआव जोंहा बे एन्थाब माबा लावदोम फिथाखौ जानाय जाया आरो ना नोंथां। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो एबा माबायदि फालियो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ-औ हागोन नोंथां जोंनाथ' गिबियावनो नोंथाङा बुंनाय बादिनो पुस दाननि माने जोबथा सानाव फालिनाय जायो माने जोंना मागोनि जेनेबा बे लावखार ओंखाम जानायनि सिगाङावनो जोंना माने बे साननै सिगाङावनो फिथाखौ देग्रोनानै लानाय जायो आरो हेलौ खोनादोंना नोंथां।
औ-औ खोनादों नोंथां।
बेनिफ्राय ओ देगोरना लानानै बेनि उनाव फिथाखौ देबायना जोंनाथ' माने गामियावनो अमाबो फिसिखानाय थायो आरोना बे लावखार ओंखाम जानो थाखायनो
औ
खोनादों नोंथां बिनिफ्राय बेनि उनाव बे लावखार ओंखाम जाखालि माने बे अमाखौ बुथारनाय जायो आरोना बुथारनानै बेनि उनाव माने जाय जाय माने गासैबो जैयर माने लोगो नांनानै। बे अमा फिसिदोंमोन बे माने राननानै हरनाय जायो आरोना। समान समाननो माने राननाय जायो थि बेबायदिनो ओमफफ्राय आरो जोंना। ओ-नोंथां बुंनाय बादिनो आरो बेलागुर बाननाय जायो। बे दमासि खालि आरोना अबा खालि माने जोंना हर औ माने जों सोरबाबा न'आवनो जायो लावखार ओंखामखौ बेनि उनाव सोरबाफोरा माने जोंना बै न' फि फिथा बानायनानै जायो आरो ना। सेंग्रा सिख्लाफोर सोरबाबा माने सेंग सेंग्रा आंनथाल माने लोगो
औ
औ बेनिफ्राय आरो। बेफोरबायदिनो जानानै माने उनाव फुङाव नोंथाङा बुंनाय बायदि। से थारिख खालि जोंना फुङावनो गासैबो माने ज लोगोनांनै बैबे बेलागुरखौ सावनो थाखाय माने ओ दाउफोरा सिखारि सायावनो माने दुगैग्रो। ना लायो लानानै बेनि उनाव माने फुङावनो। ओ बेनिफ्राय ओ मा होनो ओ बे आलाम बेलागुरनि सिगाङाव माने आलारि बाथि सावनो थाखाय आलारि बाथि सावनाय जायो आरोना।
औ
आलारि बाथि सावनानै बुद आरिबो होयो माने बेयाव दुगैबा दुगैजाबा माने बेयाव थांनाय सिगां माने दुगैयाबा बा थुङा होसो होयो माबायो होननानैबो माने जोंनि गेजेराव फोथायनाय दङ आरो।
औ औ
बेनि उनावनो आरो जोंना फिथाखौ सावोब्ला ओ-गिबियावनो माने गोथैसेनि थाखाय सिगां माने बानायग्रोनाय जायो आरोना बे। नि उनावसो माने गासैबो जानो थाखाय माबा बानायनाय जायो।
औ
बेनि उनाव आरो बेफोरबायदिनो ओ-नोंथाङा बुंनाय बायदि माने बिफाङाव। जिगाब खानाय होननाया जोंनावबो दङ
औ
बेफोरबायदिनो जोंना माने ओ आरो एक थारिकआवनो गासैबो माने लोगो नांनानै जोंना आलारि बाथि सावनायजों माने बाथौआव थांनानै गासैबो माने ओ गेदेरफोरखौ मान लाहैनाया जोंनाव दङ आरोना बेनिफ्राय आरजफोरबो गाबनाय जायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो जोंना माने खुंनाय जायो आरो। नोंथांमोननिथिं बे मागो फोरबोखौ माने ओ-माबाफोर खुंनायाव माबाफोर सोलाय लायनाय फैदों नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेखौ।
औ औ नोंथां। दा जोंनिथिं मागो फोरबो खुंनायाव माबायदि सोलायदों फैदों होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय दा जोङो गोबां गोथैसि बाउनायफोर मोनबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसे न'खरा बावो खायसे खायसे न'खरा बावा बेफोरबायदि जालांबाय आरोना गोदोनि दिनावथ' गासै न'खराबो न'खरनि जाय सोद्रोमा जिउ गोमालांनाय एबा थैलांनाय सुबुंफोर बिसोरनि थाखाय गासै न'खराबो से थारिख खालि ओ माबायो गोथै सि बावोमोन नाथाय आथिखालाव खायफा खायफा न'खरा एबा बांसिन न'खरानो बेफोरबायदि गोथै सि बावनायखौ नुनो मोननाय जालिया। नाथाय बिनि अनगायै जोंहा मन्दिराव। मन्दिरावबो गोथौसि बावनाय हाबाफारिखौ। लानायखौ आथिखालाव नुनो मोनासै आरोना बेफोरो माने बेफोर गासिबो नखरफोरनि जा थैनाय सुबुंफोर बिसोरखौ गोसोखांनानै मन्दिरावनो गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ लायो आरोना नोंथां। आरज जानायनि सिगाङावनो बे हाबाफारिखौ मावग्रोनायखौ नुनो मोननाय जायो। दा बेफोरबायदिनो आथिखालाव जोंहा फिथा देनायनि बिथिङाव एसे सोलायनाय फैबाय होनना बुंनो हायो मानोना गोदोनि समाव जोंहा उवाल आरो दिंखिजों फिथाइफोरखौ देयोमोन। जायनि जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां समबो ओ लस जायोमोन होननानै बुंनो हायो दा नाथाय आथिखालाव मागो फोरबोआव जोंहा गोबां फिथा सावो नालाय बेनि जाउनाव जोंहा माइरंफोरफोरखौ बुरजा बुरजा सोमनांगौ जायो। बिनि जाउनाव आथिखालाव जोंहा ओ बिगियान मुगाजों दिहुनजानाय जा मेसिन फिथा सावग्रा फिथा सावग्रा मेसिन एबा उन अन गुन्दै देग्रा मेसिन बे बेजोंसो आथिखालाव बर' सुबुंफोरखौ औ अन गुन्दैखौ देनायखौ नुनो मोननाय जायोसै आरो ना नोंथां। दा बेफोरबायदिनो जोंहा एफा एनै सोलायनाय एबा मेजर एबा गाहाय सोलायनायफोरखौ जों मोननो हायो आरो ना। दा बेफोरबायदिनो आथिखालाव बै जोंहा जिगाबजों दंफां लाइफां खानाय बेखौबो सिगाङाव माने बारियाव जिखिनि दंफांफोर दङ बै गासै दंफाङावबो जों खाजोबनाय नुयोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव मा फांफा फांनैल' दंफांङाव नेमनि आन्थाल' खाना दोननायखौ जों नुनो मोनोसै बेबायदिनो जोंहा आथिखालाव एफा एनै सोलायनायखौ मागो दमासियाव मोननो हायो आरोना नोंथां।
औ।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा सोलायनायनि बागै बुङोबा बेफोरखौनो जोंहा मोननो हायो आरो आथिखाल मुगायावथ' बिदि फिथा मागिना जानाय बेखौबो जों आथिखालाव बांद्राय नुनो मोननाय जालिया। सोरबा साफा सानै न'खराव फैब्ला बिसोरनोल'सो होनाय जायोसै दा उ गोदोनि समावथ'